हेलौ नोंथां खबरा बोरै?
औ खबरा मोजाङानो नोंथां।
अ आंनाबो थिगानो।
ए।
नोंथाङा माबाफोर मावदों नामा?
दाथ' जेबो मावथ'वाखै आं ओरैनो दङ जिरायनानै।
अ अ
औ नोंथाङालाय माबाफोर मावदों?
आं नै बोथोरनि एसे बारहावा जादों आं। बायहेरायाव जिरायग्लांनानै दं। औ नोंथां
औ
औ
ओमफ्राय नोंथां माबाफोर खबर दंमोन ना?
आं नोंथांनाव माबा बे साफात खेथिनि बागैसो एसे सोंनो नागिरदोंमोन माने।
अ सापतनि बागै?
औ सापाद खेथि गायोब्ला माबायदि मादि जागोन?
अ आंथ' बांद्राय मिथिरोङा होमबाबो आं हानायमानिखौ खोन्थानो नाजानोसै नोंथांनो।
औ दे खोन्थालाय।
औ माने साफादखौथ' जोंहा थ' गायफेराखै ओमफ्राय मैया सासे लोगोआ खोनथादोंमोन आरो सापात गायनायनि माबाफोरखौ प्रसेसिं माने जेनेबा जाय जायगायाव साफात गाय एबा जाय हायाव साफात गायगोन बे हाखौ माने फार्स्टआवनो समान खालामना लानांगौनो माने
औ ओमफ्राय
जायगायावसो जायो आरो। सापाता दै थानाय जायगायाव जाया ओमफ्राय बेयावहाय माबानानै हाय ओमफ्राय बिदिनो सापात फुलिखौहाय माने बायना लायनांसिगोन आरो हाखौहाय फोसाबखांनायनि उनाव। बहाय
औ औ
फुलिखौहाय बायना लानानै ओमफ्राय लाइन लाइन सिरियालि माने मोजाङै गायलांनांसिनो जाहैदों माने।
औ बेफोरथ' जा औ बेफोरथ' जाबाय र' माने ओमफ्रायो ओरैनोथ' सापात खेथिनि अनगायै बेलेग माबाफोर खेथि मोजां दंबावो नामा नोंथां?
साफाट खिसि अन गायै सापात खेथिनि अनगायैथ' जेनेबा गोरान खेथिफोरा मोजां एसे। बानलुफोर गायजायो थालिर थालिर बागानफोर गायजायो जोंनिथ' दा थालिरा राद खम ना।
औ।
थालिर बागानफोर आरो गय बागानफोर खामजायो।
औ ओरैनो थालिर बागान खालाम माबा मुलाम्फाफ्रा माबायदि जागोन बायदि
अ थालिर बागानावथ'। जोंनिथ' दा। एथ'बां थालिर बागानफोर गैया नालाय। जोंनिखै दा थालिर गायोबा माने बिराद गोबां मुलाम्फा जागोन बायदि मोनो थालिर बागानावहाय माने जोंनिखोथा दिमानआ बुरजा। जाना दंना।
औ ओरैनो एसे आइदिया फोर होनो हागोन नामा नोंथाङा थालिर बागान खालामनायनि?
थालिर बागाननिखौ।
औ।
आंथ' थालिर बागाननिखौ मिथियादै नोंथां माने गायफेरनाय जायाना।
औ।
माने दाख्लैहाय आं मोनसे जायगायाव बेरायदोंमोन। बेयावसो माने नुबोदों आङो थालिर बागानखौनै ओमफ्राय नों थांमोननिखौलाय मा मावो आबादखौ?
नो बोथोर। बोथोर बाय बोथोर। मैगं गायो बिदिनो।
अ।
ओरै गोरान बोथोरावहाय मेसें बोथोराव गोरान खेथि खालामो। हमनान ला। रै बेसत। मुला लाइ लाफा। ओमफ्राय बान लु बायदिसिना। थरमुस बेनि अनगायैथ' ओरै दैज्लाङावहाय जोंहा थाइबें गायो
औ औ
जिंखा भिन्दि माने बोथोरनि मैगंखौ बो जोबो आरो बिदिनो
औ औ होनोमबाथ' बिराद बिराद गोरान खेथि मावो होनबाथ' ना
औ
औ ओ ओमफाय नोंथां थरमुस गायनायखौ खोन्थानो हागोन नामा एसे आंनो
थरमुस गायनायखौ हागोन औ हागोन
दायो माबायदि मुलाम्फाफोर जागोना जाया
औ थरमुस गायनायावथ' ओरैनो नोंहा थर्मस गायो एक बि गा दुइ बिघा गायनानै लाब जाया मुलाम्फा जाया ओरैनो नोंहा दसनि बिघासो गायनांगोन आरो
बिगासो होमबा ना औ
नोंङा ओरै बे गायगोन जायगाखौहाय खनथाम खनब्रै खनब्रै खनबासो सिमा हालौनांगौ माने खनब्रै खनबासिम मोजां हालौदो बिनि उनावहाय दानि जेनेरेसनावथ' जोंहा गायनाया अनेक सिस्टेमनि दं नालाय जोंहा ओरै मालसिं प्लास्टिक खोबनानै गायो बेबायदि गायोबा आलि खालामग्रोनांगौ आलि खालामनानै मालसिं प्लास्टिकखौ खोबनांगौ आरो माने बे मालसिं प्लास्टिकखौ खोबबा हाग्रा बाबो रुजवा आरो बे मैगं गाय नेवहाय बिराद बायदिसिना एम्फौफोर बायोना माने बै माल प्लास्टिकजों माने मोदाननानै बानो हाया आरो
ओ ओ ओ
माने बिदि खालामो ओमफाय बे थरमुस फुलिखौहाय नों जावैनानैबो गायनो हायो बेगरखौबो डाइरेक्ट थुनानै गायनो हायो आरो ओरैनो बेखौ जावैयोबा एबा थुयोबा नों बेगरखौ हरसे सोमनांगौ दैजों बिनि उनाव हायाव हरसे फबनानै दोननांगौ बेनि उनाव नों जावैबा जावैदो बे हालवैनि सिगां जावैगोरनानै लाजोबदो औ ओमफाय बेखौ बिदि गायबाय गायनानैहाय बेयाव गायनाय लोगो लोगो फुलियाव बिदिनो भिटामिन होबाय साननैसो सब सप्थासेसो बिदिनो दोननानै दै होबाय बिराद दै नांगौ जायो आरो गोरान खेथि नालाय बेयो
औ औ औ
माने दैखौहाय एकदम बहर होथारनांगौ आरो जेसे हायो एसे जेसेनो दै होनो हायो एसेनो फिथायाबो अजन जायो गिलिर जायो आरो ओरैनो बेबायदिनो गोबां भिटामिनफोर होनांगौ ओरैजाय ओरैनो बे थरमुसखौ गायजेननायनिफ्राय फिथाइ मोनजासिमाव मास मोनथाम सिम लागोन आरो बिसिमावहाय नोंङो ओरै गोबां मुलि होनांगौ बिदिनो ओरैजाय भिटामिन होनाव गौ बिबार ओंखारनाय समाव एम्फौनि होनांगौ बिबार बारा ओंखारा बिबार ओंखारनायनि आरो फिथाइआ फिथाइ गोदै जानाय नि दङ फिथाइखौ गोदै खालामनो थाखायबो मेडिसिन होयो आरो बेबायदि औ ओमफ्राय मुलाम फायाबो दङ बेखौ गायनायाव नोंहा द' स्नि बिघा गायोबानो नोङा फैसा गारग्रोनाया थांगोन ओ ओरैनो फनस बाजि रोजा बा द'जि रोजासो थांगोन आरो
औ
औ ओमफ्रायो नोंहा ओरैजाय मुलाम्फाया फैगोन नोंहा से बा से खावसे लाख बिदि फैगोन आरो
होमबाथ' गोबां मुलामाफा दं माथो
बिराथ मुलाम्फा दङ आरो औ खस्थ'आबो एसे खस्थ'
खस्थ' जागोन औ औ औ ओमफ्राय जेनेबा बेख खौहाय थाइसे हिसाब बानायो ना कि जि हिसाब फानो
ओरैनोथ' बेखौ बेनि बेसे बेसेना माबा केजि हिसाब औ केजियाव नोङो नैजिबानिफ्राय लानानै जि रांसिम फैयो बियो बिनि गेजेराव थायो आरो ओरैनो नों बिखौ फार्स्टावनो दिरुननो हाबा बाथाय ओरैजाय नैजि केजि मोनगोन नों नैजिबा केजि मोनगोन
औ औ
बेबायदि मोनगोन आरो
ओमफाय गोबां गायथारो नामा नोंथांमोननिखि
जोंनिखैथ' गायो सासेयावनो बिदिनो सोरबा जि बिगा सोरबा जिबा बिगा सोरबा नैजि बिगा बिदि गायो आरो खमानो बा बिगा गायो आरो
औ औ नोंथांमोनाबो गायदोंमोन नामा
जोंहा दाख्लै द बिघा गायदोंमोन द बिघा गायनायावहाय ओरैबायदि जादों इनभे साहाय ओरैनो दजि रोजा थांदों आरो द'जि रोजा थांदो अम फायो जोंहा दै होनायाबो बारा जायासै आरो अखाबो गैयाना फिथाइया माने बारा गिदिर जायासै आरो बिनि थाखाय माने जोंहा मुलाम्फाया एसे खम जादों द'जि रोजा थांनायाव जोंना से लाख थामजि रोजा फैदों आरो बेबायदि जादों आरो
एसे फैसाफायबाबो औ
मुलाम्फा दङ
फायद थांनाय बोसोराव गाय जोंना गायबाय थाखायोमोन बेखौ
बे खेथिखौ गायबाय थाखायो
गायबाय थाखायो होमबा
थांनाय बोसोरावहाय दाइन बिगा गायदोंमोन। बेयाव एसे बांसिन मुलाम फा जादोंमोन आरो औ ओरैनोथ' फानलु खि
औ फानलुबो खालामो होमबा नोंथांमोना? औ फानलुफोरावलाय माबायदि जायो?
फानलु खेथि खालामनायाव एसे बांसिन खस्थ दं।
फानलुआव आरो ना?
इनभेसआबो एसे बांसिन जायो। आरो बेयाव मुलाम्फायाबो एसे बांसिन जायो आरो।
औ -औ। मा माइ गाय मा होनदों नोंथां?
ओरैनो दायो एथबां गायला फानलु खेथिखौबो औ
ओमफफ्राय माइफोर गाया नामा नोंथांमोननिथिं?
माइबो गायो गायनायालाय
ओरैनो जेनेबा फानलु खेथि बेवहाय माइ हाखांनानै ओ अक्टबर बा नभेम्बर मासनिफ्राय स्टार्ट खालामो जागायजेनो आरो जागायजेन्नानैहाय ओरैजाय जुन, जुन लासिम थायो बे खेथिया। फानलु गिदिर दुब्लियाव बिनिफ्राय ओरै जुलाइनिफ्राय आगस्ट बेयाव माइ गायबाय माइखौ खिन्थु बहुत खम गायो जोंनियाव। औ जोंहाबो ओरैजाय माइखौ थिन बिगाल' गायो आरो।
औ होमबा नोंसि निथिं गोरानखि थिखौ बांसिन मावो आरोना?
मावो।
जोंनिथ गोरान खेथिखौ मावानो होनजायो। माने जोंनिखि। जायगाया एसे दैब' जायगा नालाय।
औ औ।
माइल' गायनाय जायो माने इदि गोरान खेथि जायानो गायबाबो।
औ।
औ।
ओरैनो नोंथांमोनिखोय माइ गायनानै माबायदि जायो मुलाम्फाफ्रा।
माइ गायनानैथ' माने बे दैब' जायगाफोरावहाय गोबां माइ ओंखारो माने बिगासे अबावबा-अबावबा माने बिगासे दैब' जायगाफोराव माने गोबां ओंखारो माने बिगानैै बिगाथाम गाहामफोरनि बाय दि ओंखारो माने माइया।
अ मोजाङानो दा होमबाथ' औ।
दे होमबाना नोंथां।
औ दे औ जासिगोन दे गोजोननाय थाबाय औ।